नोंथङा खोनादोंना नोंथाङा अह खोनादोंना नोंथां? हेलौ
अ नोंथांनि हरनाय जाहोन मामोन औ खोनादों नोंथां?
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ औ दङ नं
हेल' औ नोंथांजों बाथ्रा एसे सावरायनो नोंथांजों एसे बाथ्रा सावरायलायनो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां।
औ। औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना आ जेने बेरायनाय बेरायनायाव मा मा मुवा बेसाद नांगौ जायो बेनि थाखाय एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ बे बेरायनाय होनबाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा बेरायनाय जों जों जिउआव गोबां सोलोंनोबो हायो गोबां मिथियो जाय खौ जों मिथिया बे बाथ्राखौ जों मिथिनो हायो। जोङो बेरायनाय समाव जोङो गासै नोंनि गाननाय-जोमनाय थाखा फैसाखौबो नांगौ जायो। बेरायनाय समाव नङा होमबा जेब्लानोङो जि मोनसे मोनसे जायगायाव थांगोन बिनि नोङो बाजेटखौबो नोङो लाखानांगोन नङा होमबा? जे बेसेबां बेहाय खरसा जागोन बेसेबां नोङो बेहाय थांबोला नोङो रांनि गोनांथि जायो बेखौ नोङो गिबियावनो ओ सेभिं खालामनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा? दाबसे जायगायाव थांनो गोनांबाथ' जोङो दिनै रांनि गोनांथि जायो जोंनि जा जानाय मुवाफोरखौबो नों लां लांफानो हायो जेखौ नों बाहेराव नांगौ जायोबा आदार देहायाव उखैब्ला नोङो जानो हानाय बायदि। आरो लोगोसे नों गावनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौबो लांनो हायो।
औ औ नोंथां।
जिउआव बेरायनो थाङोब्ला नोङो फारफ्रोमथिंबो नोङो नांगौ मुवाखौ नोङो लांजोबनाया जोंनि थाखाय गोनांथार।
औ औ नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा जिउआव बबेआवबा जायगायाव बेरायफेरबाय नामा नोंथां?
बेरायनाया बेरायबाय जेरै सकि दारागाव बेफोरबायदियाव बेरायफेरबाय आङो बेरायनाय नोंथाङा
आसामनि अनगायै नोंथांआ बबे बबे जायगायाव बेरायखो होम?
आं बिदि बेरायनाया जेरै- गुजरात, मुम्बाइ बेफोरबायदियाव बेरायहैफेरबाय आङो।
औ औ।
नोंथाङा बबे बबेयाव बेरायनाय जाखो एसे फोरमायनो हागोन।
बेरायनाय होनबाथ' आङो ओ जोबोद जायगा बहुत जायगा यावनो आंबो बेरायबाय आसामनि बाहेरानि अगायैबो अरुणाचलाव मेघालया बिदिनो ना-नागालेण्ड बिदिनो म मिज'राम आइजल बेफोरबायसा जायगायाव आं बेरायहैबाय। बिदिनो आं जिउआव बेरायनाय होनना बुङोब्ला अरुणाचलनि मा बे तावां सिलापास जेरै दिरां बुम जिल्ला बे भेरगाव बेफोरबायसा जायगायाव आं थांनानै गोजोननाय मोन्दों आरो जेरै आं बै टावांआव थांनानै आं गोजोननाय मोनदों बा साबसिनै मानोना बेयाव आ बर'फा बेयाव बोसोर माने सब्बिस माहा माने सरि बार' माहा बेयाव बर'फा गोलैनानै थायो बे टावां होननाय जायगायाव। मानोना बरफानो गेलिलांखाया माने सानफ्रोमबो बेयाव बरफानो थाखाबाय थायो आ बेयाव थांनानै आरो जों ओ नांगौ रोखोमनि जों बेयाव थाङोब्ला जोङो देहाया मोजां जानांगौ। मानोना बेयाव नांगो रोखोमनि अक्सिजेन मोना नोंथां। बेयो जोंनि ओ हानिफ्राय बे लैथो हानिफ्राय बियो ओ फरटिन थावजेेन फिट गोजौआव जायो बे सुदद' हाजार गोजौआव।
औ औ।
बेयाव अक्सिजेन लेयारा खमायो आरो बेयाव जोङो नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोनैनि थाखाय देहाया मेङो आरो खोनाया खोनाया जायो बाथ्रा रायलायनायफोरखौ। बेफोरबायसा बाथ्राखौ आं बै जायगायाव थांनानै मिथिनो हादों आरो दिनै। बेखायनो जों बैफोर रोखम जायगायाव थाङोब्ला सेफटि जाना थांनाया मोजां। मानोना जोंनि देहायाबो गुफुं जानांगोन नङा होमबा नोंथां। जेराव नोङो लामा ससेयाव जुदि माबा मोनसे जाना होयोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर समयसा जागोन आरो बेखायनो देहाया फिट जानांगोन आरो बेरायनो थांनायाव।
आरो बिनि अनगायैबो आं बेरायदों जेनेबा मिज'राम आइजल बेयावबो थांनानै आं आ बावैसो सिगां एप्रिलाव थांदोंमोन बेयावबो थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं नोंथां। मानोना बै ओनसोलनि मानसिफोरा मिज'रामनि मिजुफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बिसोरनि आसार खान थिया बोरैहाय मानसिखौ बोरै बिसोरो सि-सिबियो बोरै रेसपेक्ट खालामो बा खनमान होयो बेफोरखौ आं थांनानै मि थिबोदों आरो मानोना बिसोरो जोबोर डेभलप
औ।
मुलुगावनो बिसोरो नैथि जायगा आवग्रिनो हादों। जेरै गुजिदाइन दसमिट बिसोरनि गुजि गुजिदाइन दसमिट सामथिं बिस सोरनि सोलोंथाइ लिटारेट हारा आरो टारेसि रेदा माने जोंनिख्रुइ बुहुत सायाव आरो बिसोरो आस सामनिफ्राय जोबोर बिसोरो माने मेनटेन खालामो जेनेबा बिसोरो डिसिप्लिन गोनां हारि आरो अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों नोंथाङा बि दिनो सोमोनां मोजां सिन जायगा नोंथाङा जिउआव बेरायनाय एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थानो हागोन नामा आंनो।
मोजांसिन ओरै आं आंथ' बेबायदि बा अरुणा थांफेराखै।
औ दा नोंनि जि जेनेबा नोंदि बेरायफेरबाय गुज'रात बेफोर रोखम जायगा थांना मायावबा मोजां जायगा बेफोरनि सोमोन्दै
बेयाव गुजुरातआव थांनाया जाहैबाय बेयाव मोनसे समनाथ मन्दिरा होननाय दोङो गुजरातआव।
औ
बेयाव सुमनात होननाय मोनसे मन्दिर दङ बेयाव थांनानै जोबोर मोजां मोनदों। बेयाव गुबुन गुबुन जायगानि मान सिफोर फायनानै सिबियो बा फुजि फायो। बा
औ।
जोबोर दिसप्लेनै माने फायो मानसिफोरा फायनानै बा जेनेबा दिसिप्लिनै खुलुमना थाङो बा माबाना थाङ ओ बेफोरबायदि जेनेबा बेयाव बेनि जायगाफोराबो जोबोर मोजां। बा बे सिफथिबि सालियाबो जोबोर समाइना नायनो मोजां।
औ औ।
बायदिसिना मुवाफोरखौ जोंनो जेरै फुल बायदिसिना बेफोरखौ धुप धुना बायदि सिना नांगौ जायो बेयाव जागायावनो मोननाय जायो बे जायगायावनो मोननाय जायो।
औ।
बे सिबिनो थाखाय जाहाथे जेनेबा गोजान जायगायाव थांनानै बा लाबोनानै बा उम जों लांफा लायनाङा बे जागायावनो नो मोनखायो बा बेफोरबायदि बेफोरबायदि बेयाव थांना जोबोर मोजां मोनदों जेनेबा आं बेफोरबायदि जेनेबा माबा जागाफोराव बेद बिदि बेरायनो
जेरै दा
नोंगौ।
जेरै ओजों बायदि आरो जेरै खागो ओ खागोर खाथियाव थांदों बेयावबो जोबोर मोजां बा दुगै हैनो बा बेनि बार बारहावाफोरा जोबोर मोजां। बेयाव थानो जोबोर मोजां नाङो दा बार औ हागोरफोराव बा जिरायनो थानो मोजां टाइम पा समखौ जों खेदायो बा थेनसन होनोबा जेनेबा जोंनि जों टेनसनफोरखौ जेनेबा माइन्द फ्रेस खालामनो थाखाय मोजां जायो आरो।
नोंगौ।
समफोरखौ जों बिदिनो बारलांनो मोजां नाङो आरो सागोर खाथि फोराव बा गोसोबा दुु दुगैबाय बेफोरबायदि। आरोखि।
नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो जेनेबा मानसिनि गो सोरनि लुबैनायाथ' गोबां नङा होमबा जोङो जेराव मानसिया सोरबा मोजां खौ मावनानै मोजां मोनो। सोरबा गाज्रिखौ मावनानैबो मोजां मोनो थिग बिदिनो जों बेरायनायजोंबो गोबां मोजां हाबाखौ। खौ जों मावलांनो हायो आरो। नङा होमबा नों मोजां सिन्था धारा लानानै नोङो बेरायोब्ला नोङो जिउआव गोबां खोथाखौ नों सोलोंबोनो हायो जेराव नों मेगनजों नुफेरा बै मेगनजोंखौनो औ थिग बिदिनो जोंबो जेनेबा धोरोमसालिफोरावबो थांनानै नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा समनाथ मन्दिर थिग बिदिनो नों जोंनि उसुंसि सेरावनो थानाय कामाख्या मोन्दै बेयावबो थांनानै नों दोरसिन खामायनानै गोसोखौ गोजोननाय लानो हायो। नङाम्बार नोंथां लोगोसे जोंनि जोंनि खाथि खाथियावनो जेनेबा गोबां मन्दिर दं जोंनि बे गुवाहाटि ओनसोलावथ' गोबां मन्दिरजोंनो बुं फबनाय बेेरै कामाख्बो मोनसे मुंदांखा मन्दिर बेयावबो गोबां दावबायारि फैना फोर फैनानै बेयावहाय माने बोर लाफैयो जेराव मा कामायखानि दायोथ' जोंहा बेयाव हम्बुबासि मेला जाबायनो दं गोबां हादरनि मानसिफ्रा बेलेग देशनि मानसि दा बेयाव खुलुमफैदों जेरै बोर लाफैदों बे जों मोनसे बेफोरखौ मोनसे एसे बेरायनाय आरो बेफोरजोंबो जोङो मोनसे मोनसे माबा जिउआव सोलोंनो ह हायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ जोङो गोबां सोलोंनो गोनां थायो जिउ बेफोरखौ जों बेरायनानैबो जोङो मिथिनानै लानो हायो आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो बारबाय। औ जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
गोनदे
गोजोननाय थाबाय।
गोजोननायाबाय नोंथां।